नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
हेलौ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथांखौबो।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ नोंथांसिम नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनोबो जासिहरगोनाय जाबाय।
आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन।
अ नोंथां ओ नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों, बेखौ आंनो मोजाङै ओ फोरमायलांना होबानो जाबाय जाहाथे आंबो एसे मिथिनानै लानो हायो।
औ औ नोंथां। नोंथाङा खोनासंलांदो आङो नोंथांनियाव ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बे आयदायानो जाहैबाय गोदो गोदाय मानसिफोरा ओ मानसि सुबुं हारिया माबोरै संसार जाजेनबोआमोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव सावरायगोन। ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय ओ बोसोर बोसोर सिगां खौथि खौथि बोसोर बोसोर सिगां मानसि माहारिया बे बुहुमाव जेब्ला जोनोम जाफैजेनदोंमोन बे बुहुमाव जोनोम जाफैजेननायाव जोङो मानसि महराव गैयामोन। बेवहायो जोङो ओ सेनफान्जि एबा मोख्रा जायखौ जोङो बुङो। बेयावसो जोङो ओ दङमोन आरो माने बेनि हर लानानैसो जोङो बुहुमाव जोनोम ला फैदों बिनि उनाव बे समावहायो बै मोख्रा समावहायो बिफां बिफां थानानै बिफांनि फि फिथाइ, बिलाइफोरखौ जानानै थांनानै थायोमोन। नाथाय समजों लोगोसे लासै लासैहायनो बै बिफाङाव थानाय मोख्रा आरो एबा सेमफान्जिफोरा गाहाइयाव ओंखारनानै आदार नागिरनो सोलोंदों। एबा बै बिफांनि बिलाइ फिथाइफोरखौ जानानै ओ थोयियाव थैयियावनो बिसोरो गाहायाव ओंखारनानै आदार नागिरनो जानो सोलोंजेनदों। बिनिफ्रायनो लासै लासै गाहायाव ओंखारनानै आरो नागिरनायाव लासै लासैनो ओ आइथिं आखाइजोंबो एबा आइथिंजोंबो मोननैजोंबो थाबायोमोन। बिफाङाव थानाय समाव नाथाय लासै लासैनो ओ गाहायाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो फारनै आथिंजों थाबायजेननो लाजेनदोंमोन आरो। बेनिफ्रायनो लासै लासै थाबायनानै गाहायाव हायाव थाबाय लांनानै बेबायदियैनो जोङो जोंनि मोदोमाव खोमोन गोनांमोन। बे खोमोना लासै लासै गोमालांनो हमबाय आरो लासै लासैनो जोङो आथिं फारनैयाव गसंनानै थाबायनो रोंनाय जाबाय। बिनि उनावनो बिसोरो लासै लासै मोनसे जायगा नागिरनानै थानो रोंदों बे जायगाफोरानो जाहैबाय जेरैहायो ओ दंफांनि दन्दर आरो गिदिर गिदिर हाजो खंखरफोराव बिसोरो थायोमोन। बेनि उनाव बिसो सोरो बेयावनो लासै लासै मैहुर खालामनानै जानो रोंजेनदों, जेरैहाय मै हाग्रानि अमा माखासे गोथां बुस्थुफोरखौ बिसोरो जानो लाजेनदोंमोन। बिनि उनावनो लासै लासै बिसोरो बेबायदि जायै जायैनो माखासे मोनसे समावहायो बिसोरो लाजिनोबो रोंदोंमोन। बे लाजिनायानो लाजिनायखौ जोङो खोब- होबथेनानै लानो थाखाय जोङो ओ मोनसे बुस्थु लानांगौ जादोंमोन बे लानायावनो बेयो बुस्थुफोरा जाहैबाय जेरै- दंफांनि बिगुर आरो बिफां-लाइफांनि बिलाइफोरजों माखासे ओ गावनि सोलेरखौ लाजिनायनिफ्राय होबथानो थाखाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ बाहायनाय जादोंमोन बिनि उनावनो बिसोरो लासै लासै संसार जानो रोंदोंमोन जेरै बुंनो थाङोब्ला मोनसे समावहायो बिसोरो ओ बिलो सेर एबा ओ जे जायगायाव दैखौ मोनो गांनायखौ सुफुंनो थाखाय बे समाव बिसोरो बै बिलो सेर एबा दैमा सेरफांफोराव थानो लाजेनदोंमोन बिनिफ्रायनो बिसोरो संसारखौ जानो रोंजेनदोंमोन आरो होननानै जोङो बुंनांगोन आरोखि ओ बेयावहायो। ओ बै दैमा सेर एबा बिलो सेराव थाहैनायनिफ्राय बिसोरो लासै लासैनो ओ न' लुनानै थानो रोंदोंमोन न' लुखांनायनि उनाव बिसोरो लासै लासै लासै आबाद मावनो लाजेनदोंमोन गिबियाव बिसोरो थाइजौ बेगरनिफ्राय बिसोरो माबोरै बिफाङा रज'यो बेफोरखौ बिसोरो नायनानै लादोंमोन आरो मोनसे मोनसे समावहायो जेब्ला बै दैमा सेरफाङाव थायोमोन बे समावहायो बिसोरो मोनसे बिफांनि गुदियाव थाङै- थाङै बै बिफांनि फिथाइफोरखौ जायोमोन आरो बे बिफाङानो जाहैबाय थाइजौ बिफां। बे थाइजौ बिफाङाव गुदियाव थाङै थाङै थाइजौनि गोमोन फिथाइफोरखौ नागिरनानै जायै जायैनो मोनसे समाव नुदोंमोन गावसिनि जानाय बेगरानो लासै लासै खिलिबोनो हमनायखौ एबा बिलाइ हरनायखौ नुनानै बिसोरो खोमोनांदोंमोन आरो बेयावनो बिसोरो बुं हमनो हाबायदि बेगरनिफ्राय बिफाङा रज'यो होननानै बिनिफ्राय हमनानै मोनदोंमोन आरो एबा बुजिदोंमोन बिनिफ्रायनो बिसोरो माखासे बेगरफोरखौ बुथुमनानै नायनायदोंमोन आरो नायनायनायाव बिसोरो गिबियाव ओ बै बिफांनि एबा माखासे लाइफांफोरनि बेगरफोरखौ रज' जायाखैमोन बेयाव रज' जायैयाव बिसोरो मा खालामदोंमोन मोनसे समावहायो दैमा एबा ओ बै दै गुदि एबा दै मोननाय जायगाफोराव गायनो एबा ओ दोननो लाजेनदोंमोन आरो दोननानै नायदोंमोन बै बेगरफोरखौ अब्ला बिनि बेगर फोरा लासै लासैनो बिलाइ हरनो बिलाइ हरदोंमोन बे बिलाइ हरनायाव बिसोरो नुबायदि बिफां लाइफांनोबो दैनि गोनांथि जायो होननानै बेखौ बुजिनो मोनदों बेनिफ्रायनो बिसोरो ओ बै दैमा सेरफां गुदियावहाय बिसोरो आबाद मावनो लाजेनदोंमोन। बे आबादनिफ्रायनो बिसोरो बिनिफ्राय बिसोरो लासै लासैनो आबाद मावनो लाजेननानै बिनिफ्राय संसार जानो रोंबाय न' बां लुनानै ग्रोम ग्रोम गामि दानानै समाज दानानै थाबोनो लाजेनदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो सुबुं माहारिनि जोनोमा जाबोदोंमोन होननानै आङो। बुंनांगोन बै समावहाय बिसोरो माखासे मुवाफोरखौ मिथियामोन आरो माखासे। से माबायदि। खालामोब्ला बै हाफोरखौ गुरुं खालामनो हागोन बेफोरखौ मिथिनो थाखाय बिसोरो माखासे गोफार बुस्थुफोर बानायनानै लादोंमोन एबा जिब जुनारफोरखौ सिखार खालामनो थाखाय मैहुर खालामनो थाखाय बानायनानै लादोंमोन जेरै बुंनो हायो जोङो दंफांनि रोदाफोरखौ बिसोरो गोफार खालामनानै लादोंमोन आरो ओ अन्थाइ। बे अन्थाइफोरखौ फुनानै गोफार एबा गोबौ खालामनानै लानानै बिसोरो लासै लासै हाखौ जावग्लिनानै। बेयाव आबाद फोनो लादोंमोन आरो जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै। गावसोरनि संसार जानायाव बाहायजेनदोंमोन होननानै बुंनांगोन। आरोबाव बिनिफ्राय बुंनो थाङोला बै समाव बिसोरो ओ गोथाङैसो जायोमोन। लासै लासैहायनो अन्थाइजों अन्थाइ दिहुन गोग्लैनानै। अर जोंनायखौ नुनानै बे अ बे अर जोंनायनिफ्रायनो अन्थाइजों अन्थाइ। जुदि होुजाबोबा अरा जोङो होननानै बिनिफ्राय मिथिदों आरो बे समनिफ्रायनो बिसोरो। गोथाङै जानाय गारदोंमोन आरो अर सावनानै फोमोननानै जानो रोंदोंमोन आंनि बुंनाया एसे एसेनोसै नोंथां। नोंथांआ माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथांनि ओ गोदोनि- सुबुंफोरा माबायदि रायजो जाबोनो रोंजेनग्रोदोंमोन बा माबायदि जानो थाबोनो। बे खोनानो मोननानै जोबोर गो गोजोननाय मोनबाय आङो दा आङो मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदों। बे आयदायानो जाहैबाय मा ओ गेलेनायनि बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनायनि सायाव आं सावरायनो सानदों दा। बर' हारिनि दोरोङारि गेलेनाय होनोब्ला माने। गोबां दङ जों बेखौ फोरमायलांनोसै दा गेलेनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो माने सुबुंफोरा मा मोनसे रंजानाय एबा मोनसे हारिमुसालियाव गावनि गोसोखौ हगारसारनानै जेबायदि रंजानाय। बेफोरबादिखौ लानो थाखाय गेलेनाय जायोमोन। गेलेनाय गेलेनाया जाहैबाय मा देहानि थाखायबो। फारफ्रामथिंनि थाखायबो मोजां जायो जेनेबा देहाल' नङा आरो माखासे मेलेम जौगानाय। उन्दै उन्दै गथ'साफोरा जेब्ला गेलेयो अब्ला गेलेनो रोंनाय गथ' माखासे साननो हनो रोंनाय बा बेैफोर गेलेनायफोराव माखासे टेकनिक आरो आदब खायदाफोरखौ बाहायनांगौ जायो बेफोरनि गेजेरजों बिसोर मेलेमाबो लासै लासै जौगानायनि फारसे दावगानाय फैयो। बेबायदिनो सुबुंफोरा गेलेनायजों। देहायारि मोदोम बेफोरो गोरा जानाय आरो मोजां जानायनि गेजेराव मोदोमारि। माखासे जौगाथायाबो थाबैनो बांसिन जौगानो बोलो मोनो आरो दा दोरोङारि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला। अब्ला बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिसोरबो गेलेनाय गावसिनि ओ मोनसे हुदा हिसाबै बा मोनसे गेलेनाय हिसाबै बिसोरबो। जायगा आवग्रिनानै लादों दा गेलेनाय हिसाबै बिसोरो। गोदोनिफ्रायनो मिथिंगायारि मिथिंगाजों लोब्बा थानाय हिसाबै बिसोरो ओ अन्थाइफोरजोंबो गेलेबो नों अन्थाइफोरखौ गर खालामनानै बिसोरखौनो जावनानै औ बिनि सायावहाय बिसोरो गर गेलेबोदों गर गेलेनाय हिसाबै बिसोरो अन्थाइ थाइबा लानानै अन्थाइ फिसा-फिसाखौ थाइबा दुलुर दुलुरखौ लानानै बिसोरो ओ गर गेलेयोमोन बेनि उनावहाय सिकुद गुद गेलेयोमोन सिकुद गुद गेलेनाया जाहैबाय बिदिनो ओ स सयथा खथाबोनानै एसे ओ बिदिनो से मिटारसोबां गोजान बोनानै बेवहाय खथा फिसा फिसा खालामनानै दथासो खथा खालामनाय जायोमोन आरो बे खथायावहाय अन्थाइ थाइसे दाबलां लानानै बेखौनो आथिं फारसेजों जोथ्रोदनानै ओ लानानै थाङोमोन जाय सिनाव नांनो सिनाव नाङो जोथ्रोदनाया बे सोरो ओ थैयोमोन आरो बिनि उनावहाय सासेनि उनाव सासे सासेनि उनावहाय सासे बिदिनो बादायलायनाय जायोमोन आरो गर गेलेनायाबो बेबायदिनो जेब्ला आखाइनिफ्राय गरा बा अन्थाइया गोलैयो अब्लानो बेखौ थैनाय लायोमोन बेनिफ्राय गुबुन सासेया बेबायदिनो गरखौ गेलेयोमोन जेब्ला गर खानानै जोबहैयो अब्ला बेवहाय ओ माखासे खानाय बा गर खानाय बेफोरबायदि खान्थियाबो दंमोन। जायखौ ओ जेननाय आरो देरहानायनि हिसाबै गेलेनाय बायदि जायोन बेनि अनगायैबो हाखर खर गेलेयो हाखर खिखरखौ बिदिनो ओ हाखरखौ फिसा फिसा हाखर ओ जावनानै जिथा हाखर जावनानै बेवहाय अन्थाइफोरखौहाय ओ माखासे राननाय जायोमोन आरो गरबा गरबा। अबेयावबा सयथा रानो अबावबा सयथा हाखर खालामनाय जायो अबेयावबा ओ मोनबा हाखर खालामनाय जायो बेवहाय मोनबा मोनबा अन्थाइबो लायो अबेआवबा सयथा सयथा अन्थाइ लायोमोन आरो बे अन्थाइखौनो लासै लासैनो खानबोबाय थायोमोन जायहा ओ बे अन्थाइाव मोनसे हाखराव लांदां जानानै बेनि उनावहाय ओ अन्थाइ थायोब्ला बेखौहाय ओ लानो मोनोमोन आरो बेबायदिनो गर गेलेनायाबो जाबोदों बेनि अनगायैबो खै गेलेनाय नुबोनो मोन्दों खै गेलेनाय खै गेलेनाया जाहैबाय मा बेबायदिनो ओ होसोलायनाय होननानै बुंनो हायो जायखौ ओ हिनजाव हौवानो जा बेफोर गासिबो ओ गोदोनि समावहाय बयबो ज' ज' ज जायै गेलेययोमोन आरो उन्दै उन्दै बैसोफोरा बा आरो एसे ओ सेंग्रा देरफुनायफोराबो गेलेयोमोन खैखौ। जायखौ ओ दानि दिनावहाय नुनोनो थांलिया। गेलेनायखौनो नुनो मोनलिया। ओ बेयाव गेलेनाय जायोमोनखि ओ मानसिफोरखौ राननानै। जेनेबा मोननै टिम थायोमोन बेवहाय मोननै टिम थानायाव ओ जेसेबांखि ओ टिमाव साबा दस जनानो सासे बिमा महरै मोनसे थिखानाय जायगायाव थाहैनांगौ जायोमोन बे बिमाखौ ओ बे बिमानिसिम थांनानै बै माखासे जायफोरा ओ बेंनानै थादों बिसोरखौ खै होननानै दांनानै फैयोब्लाबो बिसोर माखासेया थैयोमोन आरो जुदि हाङा जोबनानै ओ खै होननाया थाब थायोब्ला बेखौ होसोनानै हमनायबो जायोमोन बेबायदिनो आरो उनावहाय जाय ओ जाय बेंग्राफोरा बिसोरो माखासे थै योब्ला बैसोर बै बिमाया खारग'नो हानाय बायदि बै जाय होसोग्रा बे जायगासिम खारलांनो हायोब्ला बिसोर देरहानाय बायदि हमनानै लायोमोन आरो। बेनि अनगायैबो दारिया फान्था होननायबो गेलेयोमोन दारिया फान्था होननायखौबो ओ बर' हारिनि सुबुंफोरा गेलेयोमोन आरो बेनि अनगायैबो दैयावबो गेलेनाय मोनसे खेला दंमोन बे दैयाव गेलेनाया जाहैबाय मा आमोल दैमोन गेलेनाय जायखौहाय मा दैयावहाय दुगैनो थांनाय समावहाय दैसायाव दुगैनो थांनाय समावहाय बेखौहाय गेलेनाय जायोमोन आरो ज'नो। लोगोफोर गोजा ज' थांनानै गेलेयोब्ला बेखौ मा ओ फख्रि जाय होसोग्रा बियो ओ होसोनांगौ जाय दै सिङावहायसो खारनो मोनो दै सिङाव खारनानै बियो खर'खौ नुजाहोआलासे बैसिनि खर'आव दांनानै हमनांगौ आरो जाय हमजायो बियो थैबाय बियो आरो गुबुनखौ दांनो आरो होसोनो बेबदि खस्थ' खालामनानै होसोनांगौ जायोमोन आरो। बेबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजों ओ जाय बर' माहारिया बै समावहाय बेफोरबादि गेलेनायफोरखौ गेलेबोदों बेस ओ बेफोर जोङो नुनो मोनो दानि दिनावहाय आथिखालनि दिनावहाय बेफोर